औ औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा आंनिखौ खोनादों ना?
खोनादों
औ मा खालामगासिनो दं नोंथां?
औ आं दायो ओ, दायो उन्दुनानै दङ ओरैनो ।
अ अ जाखांबाय ना?
औ जाखांबाय ।
औ
ओ नोंथाङालाय जाखांबाय नामा?
औ जाखांबाय नोंथां आंबो।
औ औ बिदिब्ला जोङो मोनसे आयदा लानानै सावरायजागोन नामा?
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथाङानो बुंदो
औ दिनैनि जोंनि सावरायनो लानाय आयदायानो जाबाय जोंनि जि बर'फोरनि खुगा मेथाइ बेखौ मिथियोना नोंथाङा?
औ
औ बे खुगा मेथाइनि बागैनो एसे सावरायनोसै नोंथांजों।
औ बिदिब्ला औ जागोन बिब्दिब्ला नोंथाङानो फोरमायलांग्रोदो एसे ।
औ औ ओ बर'आ जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि खुगा मेथाइ होननानै बुङोब्ला जेने बा गोदो जोंनि आबै आबौमोनहा आबै आबौमोननिफ्राय दासिम सोलिबोनाय खुगा मेथाइ जेरै बैराथिफोरखौ लानानै हाबायाव बा जंखायनानै खननाय मेथाइ ओ गथ' बुरखायनाय मेथाइ बेफोरनि सोमोन्दैनो राय्लायनोसै एसे । जेनेबा नोंथाङा बैराथिखौ फोरखौ जंखायनानै खननाय मेथाइखौ मोनथियोना?
औ माने एसे खोनाबायदोंमोन आरो ओमफाय माने ओ बिब्दिनो ओ मो, एसे खननाय। माने बुंलांनो हागोन आरो। माने गोदोनि दिनावहायो बैराथिफोरखौहायो। ओ, बिब्दिनो गय खावनाय समावहाय जोङो ओ, एदावनायखौ खोनानो मोनोमोननो आरोखि
औ नंगौ नोंथां दाथ' नाथाय जोंना बिदि बिदि जंखायलायनानै खन्नाय मानाय बेफोरबायदिखौ नुनोनो मोनलिया नङा होनबा?
औ नंगौ
दाथ' खालि बे डि जे दामनाय माबा दामनाय बिदिल'सो नाथाय गोदोनि खुगा मेथाइफोरा मोजांसिनमोन आरोना सानना नायोब्ला। जेरै बैराथिफोरखौ एदावनानै खननाय मेथाइआ ओइ बैराथि ल' लया नोंसिनि खिबु एल' एल' गय खावनायखौ जोंलाय जालिया। नङा होमबा औ औ औ। आरो बिदिनो जोंनियाव गासैबो बिथिङावनो गोबां खुगा मेथाइ दं नङा होमबा जेरै गथ' बुरखायनायाव दङ । जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ लानानै खननाय खुगा मेथाइ।
औ नाहा मैहा थांनाय।
औ औ।
औ।
औ बेफोर अबेखौबा अबेखौबा नाथाय गोदोनि बैफोर खुगा मेथाइ बै बैसागु रंजानाय खुगा मेथाइ बेफोरखौ दा नाथाय मा होनो दानि गोदान माबायावहायो मेथाइ महरै दिहुननायखौ खौबो रेकर्डिं मेथाइ महरै दिहुननायखौबो जों मोननो हासै आरोना नोंथां। औ ओमफ्राय बे बेफोरबायदि रेकर्डिं मेथाइ दिहुनना दोननायखौ नोंथाङा मोजां जादों सानोना गाज्रि जादों सानो नोंथांनि बायदिबा।
रेकर्डिंनि बारै आरोना।
औ औ जेनेबा जोंनि जि खुगा मेथाइ बेफोरखौ एसे एनै दा रेकर्डिं खालामना दोननाय माखौबा माखौबा नुआ होनबा जोङो। औ बेफोरो नोंनिबा मोजां जादोंना गाज्रि जादों बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नोंथाङा।
औ। फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला मोजां आरो फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला जोङो गाज्रि खौनो बुंनांगोन मानोना जोङो। गोदोहाय जोङो गाव गावनि खुगाजोंनो मेथाइ मेथाय सुजु सुजुयै गावनि आखाइजोंनो बा खुगाजोंनो मेथाइ सुजु सुजुयै लिरनानै जोङो मेथाइ खनबोनायखौ जोङो नुबोनो मोनोमोन। नाथाय जोङो दानि जुगाव नुसै खालि जोङो हाबा हुखा बा बबेबा मोनसे मिथिं दावथिं बेफोरबायदियाव जोङो खालि रेकर्डिंजों मोसानाय बा दामनाय बेफोरबायदिल' नुनो मोनसै आरो। औ। जोङो बिब्दिनो जोंनि बर'फोरनि दाम माखासे मोसानाय आरो माखासे दामनाय खननाय बेफोर गासिबो माबाफोरखौहायो हारिमुफोरखौ एसे एसे एसे बावगारलांबोनायखौ जोङो नुनो मोनबोबाय आरोखि बिब्दिनो
औ।
औ।
थारमाने माखासे बिथिंखौ नायोब्ला बेफोर मोजां आरो मा माखासेखौ नायोब्ला गाज्रि आरोना नोंथां नोंनि बायदिब्ला।
औ नंगौ।
नंगौ नंनाया माने। बेराफारसेथिं नायोब्ला मोजां जेरै जोङो गोदोनिफ्राय आबै आबौमोन नि जि खुगा मेथाइ बेफोरखौ जोङो सम बारबोनाय लोगो लोगो माखासे मेथाइफोरखौ जोङो बावगारबोनोबो हमबाय बा गोदो जेरै दा एसे एसे सोलायबो सोलायबो दा बेलेग महर मोनफैबाय नङा होमबा। दा जोङो। फोरखौ औ रेकर्डं खालामनानै दोनोब्ला हयथ' गोदोनि बायदि जे जेनेबा एकजेक् जेबो बेलेग मिउजिक होदेरालासिनो गोदोनि गोदोनि बायदिनो सुजुनानै जोंङो ओ इउटुबफ्राव बा माबाफोराव। बिदिनो दोनोब्ला! बियो मोनसे जोंनि जारिमिन बायदि जानानै थागोन आरो ना नों! नोंथां औ।
फारसेथिं बुंनो थांङोब्ला जौगाबोदोंबो होननानै जोंङो बुंनो हागोन आरो आरो माने जोंङो गोदोहायो गाव गावनि खुगाजोंसो। ओ सोलिबोनायमोन नालाय मेथाइ खननायफोरा माने बेफोरखौहाय जोंङो माने सोरबाया गोमोरलांगोन बिनि उनावहाय जोंङो साफा साफा एसे एनै एसे एनै बिदिनो बावलांङै बावलांङै गोमोरलांनायखौ जोंङो नुबोनो मोनो आरोखि बेनि थाखायनो जोंङो ओ रेकर्डिं थानायाबो मोजां आरोखि मोननैनि! जाहाथे मोननैबो ओ मोजांङै सोलिनांगौ आरो माने गोदोनि मेथाइखौब्लाबो जोंङो दायो सुजुफिननो हायो आरोखि जाहाथे जोंङो ओ देनांफोरसिम खोनाबाय थानो हायो! बेफोरबायदिनो जोंङो ओ दिनै गोदोनि मेथाइफोरखौब्लाबो जोंङो दासिमाव बबेखौबा बबेखौबा जोंङो जेरै रेकर्डिंआवहाय खोनानो मोनो नंङा होनब्ला
औ औ
बिदिनो जोंङो ओ एसे जौगाबोनायखौबो नुनो मोनदों दिनैसिमावहाय माने गोदो बांद्राय जौगानाय नंङामोन नालाय गोदोहाय बेफोरबायदि। ओ रेकर्दिं ओ बिब्दिनो बेफोरबायदि जेबो होननाय गैयामोन नालाय बेखायनो बांद्राय। जौगाबोआखैमोन आरो नाथाय जोंङो दानि जुग वहाय मबाइल इउटुब फेसबुक गासिबो इन्सटा। फोरावहाय जोंङो ओ गासिबखौबो नुनो मोन बोजोबसै आरो जोंङो ओ मेथाइ बा मोसानाय बेफोरो नोंङो हगारदोंब्लाबो बेखौहायो नायफिनबाय थानो हायो नुफिनबाय थानो हायो नंङा होनब्ला
नंगौ नंगौ औ
बिब्दिनो जोंङो ओ गाव गावबो नाजायोब्ला माने बेफोरबायदिनो मेथाइ सुजुनानै। गाव गावबो खननो हायो आरो जोंङो बे बबेबा बबेबा बा ओ हायोबा नोंङो ओ एलबामफोर बा फिल्मफोराव नोंङो एक्ट्रिसफोरबो जानो हायो बा ओ मोसाग्राफोरबो जानो हायो ओ जाहाथे जोंङो ओ इयुनावहायो जोंङो बेफोरखौनो ओ देनां हायो नुहैफिनो आरोखि बिब्दिनो जोंङो औ। म'बाइलफोराव सेबखांना थायाब्लाथ' जोंङो नुनायबो जाया नालाय। बेनि थाखायनो जोंङो थानांगौबो आरो बिदिनो भिडिय' बा अडिय'। बेफोरबायदिया हायो।
औ।
औ।
औ नोंथां।
मोसानाय आरो मेथाइ खननाय ए फोरा दानि जुगावहाय माबोरै जौगा बोखो? नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
दायो जौगाबोनायखौ
औ।
जेनेबा गोदोनिफ्राय लानानै दा जौगाबोनाय आरो ना।
औ।
औ। दा जौगाबोनाय होननानै बुङोब्ला जोङो गोदो जेनेबा आ जोंनियाव बांसिन ओ सुबिदाफोर जेनेबा गोदोनि सुबिदा फोरा एसे खममोन दा नाथाय गोसोबायदि माखासे दा जोंनि ओ मा होनगोन केमेराफोर बा माबाफोरा दा एभेलेबोल जाबाय नङा होमबा? दा गोदोनि समाव औ बेफोरबायदि रोंगौथि गोनां मानसिफोराबो खममोनखौनो होनजायो।
औ।
बेफोरनिफ्राय दा जेनेबा जौगाबोनानै बिदिनो
मोसानाय औ। खोनादों मोसानाय मुसुरनाय दासिमावहाय बेफोरबायदिनो जौगाबोबाय आरो।
औ दाथ' मोसानाय आरो मेथाइ खननायफोरखौ नायोब्ला जों गोबां ओ टिभि फोरावनो साननानै नायनाय नङा होमबा? गोबां टि भि मोसा श' बिदिनो मेथाइ खननाय श' जायो टिभिफोराव नङा होमबा? बेयाव बो नि बर'फोरा गोबां बाहागो लानानै देरहासार जाबोनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नों
औ नंगौ।
औ बेफोरखौनो जोङो जौगानाय महराव लानो हायो जेनेबा नि याह बर'नि फिसा महरै जोङो प्रनिता सर्गियारिमोन। बेफोरखौ लानो हायो मोसानायनि बेलायाव नङा होमब
ओ नबजित गयारि।
हो?
औ बेफोरबायदिनो ओ गोबां गथ'साफोरबो दंबोबावो नङा होनब्ला?
गोबां दंसै दानि आथिखालनि जुगाव आरो ससियेल मिडिया माने इउटुब फेसबुक बेफोर बेफोराव बो आजिखालि जोंनि बर'फोरखौ गोबां माने बिदिनो मोसा मोसानाय मेथाइ खननानै गोबां रांफोर फिनायखौबो जों मोननो हायो आरो नों
औ जेरै निकिता बर' मोनहाबो मेथाइ खननायावहाय जोबोद आखा फाखा
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा?
औ। दे बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै औ औ